हेल'
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथां जों दिनैहाय सावरायनायसो जाहैबाय ना हमनायनि सोमोन्दै सावरायनायसै नामा नोंथां?
औ औ औ जागोन।
औ। औ जोंनाथिंथ' ना हमनाय होननानै बुङोबाथ' जोङो माने जोंथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो ना हमनानै जाबोनाय ना नोंथां
औ औ।
औ। दा ना हमनाय होननानै बुङोबा माने जोंनो माने जोंनि आखायजों जोङो माने हमो आरो ना जोंनि जेन'बा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंथ' हाग्रा बंग्राफ्राव थाबोयो ओमफ्राय बेयावनो थानानै जोङो जेनेबा जोंनि जानाय आदारफोरखौ हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो बुथुमनानै लायो बा नाफोरखौ दैहा मैहा थाङोबा जेन'बा दैफोराव जेन'बा जोङो जंफोरजोंहाय सुनानै ओ मा होनो बेखौहाय नाखौ लानानै फैयोमोन आरो ना
औ।
आरो दाथ' जोङो ओ बेफोरबायदिनो जेन'बा दैफोर मोनोबा जेन'बा जोङो ओ जे ओ नाफोरखौहाय ओ जेखायफोरजोंहाय गुरनायखौ नुनो मोनो हिन्जावफोरखौ। आरो हौवाफोरखौहाय नायोबा जोङो जेन'बा ओ न'आवनो बानायनाय बे औवाफोरजोंहाय बानायनानैहाय हेबनानै फिसा फिसा जेन'बा हेबनानै औवाजोंहाय बानायनानै जोङो खखा सानायखौ नुनो मोनो आरो ओ सेन सानायफोरखौ जोङो नुयो आरोना बिनि अनगायैबो दाबायदि दैज्लां बोथोराव जेब्ला हाजोनिफ्राय दै फैयोना जोङो बेखौ बेवहायबो गोबां ओ ओ जाम्फैफोरावहाय जेनेबा दै बोहैनाय दैमाफोरावहाय जोङो माने ओ मुस्रिफोरजों बा ओ जेफोरजों जोङो सारनायखौ बा हम ओ सानानै दोन्नायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ।
आरो बिलो बा बिदिनो आराम दै स्राय स्राय बोहैलांनायफोराव माने ओ बेखौहाय मा होनो जेखौहाय ओ फासि जेखौहाय जोङो बोनानै साथेनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय बेनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि नाफोरखौहाय हमनायखौ नुयो आरो बेल' नङा आरो बेनि अनगा गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ आरो थ' जोंना मा होनो ओ न'फोरनि जेन'बा बिमा बिफा बा बिदाफोर बिसो रो गोबां रोखोमनि नाफोरखौ हमो जेरै मोनाफोरावहाय जेन'बा खुसियाफोर गावहैनाय बा जावनाय खुसियाखौथ' ओ दैनिफ्रायनो जे जे माबानिफ्रायहाय जावनायखौ जोङो नुनो मोनो जेन'बा बोरि जिं जिंनिफ्राय दै फोरनिफ्राय ओ बेफोरखौहाय जावहैयो बा ओ मोनाफोरावहाय बिदिनो बनजारफोर लानानै बा टर्स बा लाइटफोर लानानैहाय जेन'बा ओ जाबथु बानायनानैहाय जंबायदि गोफार बानायनानै बेजोंहाय जोङो नाखौ गावनायबो नुनो मोनो आरो ना दैयावहाय दै दै थाबाय लांनानैहाय बिदि नुयो आरो ओरैनोथ' जों नाजोंहाय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोरफोर खौ मोनो आरोना नोंथां जेरै ओ ना एलेंगा बा ओ ना ओ बालाख'वा बा बोथिया नास्राय ओइ गोरि बिदिनो ओ मा होनो ओ थेंगोना
औ ओ
फिथिख्रि बिदि रोखोम रोखोमनि मोनो आरो ना। ओरैनो गुरनायावथ' जोंना जेनथ'बा हाब्रुफोरखौ गुरसननानैहाय गुरोबा जोंना बेवहाय फिथिख्रि आरो माबा ओ नास्राय आरो ओ बै जे मा होनो बे बेखौहाय ओ बोथिया बेफोरखौ मोनो आरोना
औ
ओमफफ्राय जुदि माबा मा होनो जेखाइफोरजों गुरोबा बिदिनो गोबां रोखोमनि ना फिसा फिसा मोनो आरो ओ बेनि अनगायैबो मा होनो नाथुर फिसा फिसा बिदिखौ मोनो आरो ना नाथुर नाथुर फिसा फिसा माने मोनो आरो
औ
ओरैनोथ' गुरनानै जानो हायोबा बा गावनो हमनानै जायोब्ला जानो हायोबा दैयावहाय हमनानै जानो हायोबा माने मोजां आरोना दानि दिनावहाय जुदि नोंथाङा बाजारफोरनिफ्रायहाय जेन' बै फायखारिफोरनिफ्राय बा फानग्राफोरनि ओमफ्रायहाय नोंथाङा बायस'नानै जायोबा मानि बिसोरनिफ्राय जोङो मुलिफोरखौहाय ओ मोनजाफ्ङो आरोना बिदिनो जास'नोबा खरस जायो बिदि जायो आरोना उदैफ्रा गाज्रिजानो नागिरो माने बिसोरोथ' सानफ्रोमबो ना हमहैनानैहाय फानफैग्रा नालाय थ' बिस बिसोरी बबाव ना मोनो बबाव ना मोना बिदिनो माब्लाबा नाफोर गै मोनथाराबा मोनथाराबा माने बेसे बिसोरो ओ माने मुलि होनायखौ नुनो मोनो आरो ना जोङो माने मुलि होनानै माने हमनानै लाबोनानै माने बेखौथ' गावसोर जाया नालाय स' बिसोरो फानफैयो आरोना बेखौहाय जुदि बायग्राफ्रा जायो माने खहा दङ आरो ना। रैनोबाथ' ओरैनोथ' माने अ जानो हायोबाथ' ओ माने नाफोरखौ जानो हायोबाथ' मोजां गाव गाव गावनो हमनानै। बिदिनो गोबां रोखोमनि जोंनावहाय नाफोर मोनो आर ना नोंथां ओमफ्राय जोङो बेफोरखौनो जेन'बा हमनानै लाबोबा बिदिनो दैज्लां समफ्राव जोङो बेखौहाय मैस्राफोरजों जायो थारुनफोरजों जायो। बा बाथोन खालामनानै जायो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमै जोङो नाफोरखौ जाफैयो आरो ना माब्लाबा बिदिनो रुनानै जायो माब्लाबा मेनानै जायो माब्लाबा जों फ्राय खालामनानैबो जायो माब्लाबा बिदै होनानै जायो ओमफ्रायहायो बिदिनो मैगं थाइगंजों। जोंबो जायो आरोना बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो बेजोंनो जोंनि बर'फोरनि बे नाजोंनो जोंनि बर'फोरनि नाफामखौबो बानायनाय जायो जेरैहाय जोङो नाफोर मोनोबा बेफोरखौहाय फोरान मोजाङै सुनानै फोराननानै ओ जोङो बेखौ हा देग्लिनानैहाय ओ मा होनो
हासुङावहाय सोनानै जोङो बेखौहाय नाफाम बानायनानै जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ।
दा औ नोंथांमोननिजोंहायथ' माबायदि माबायदि रोखोमै ना हमो माबायदि जेन'बा मोनो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ दा जों मिथिं होनोब्ला सिगांहाय बिदिनो दुब्लिफोराव एबा ओ जिखुनु दै थानाय जायगाफोराव मोनलाबायोमोन नाफोरखौ खौ बिदिनो दैसा दै बोहैनाय एबा दंग'फोराव गुरब्लानो इदिनो ना फिथिख्रि नास्राय ना बोथिया बिदिनो खांख्राइफोर मोनोमोन आरो। नाथाय दा बे दुब्लिफोराव ओ बे मुलि होनायजों एबा हासार होनायजों बिदिनो दैसाफोराव हासारफोरा नांलानानै दा नाफोरा गोमालांनोसै आरो। गोमालांदों माने इदिनो मुलिफोरनि माबाजों ओ बिदिनो ओ मुलिफोर बाहायनायजों इदिनो नाफोरा थैलांदों आरो। बेनिखायनो दा जोंनिजोंहाय ना मोननाया एसे थान।
औ
बिनिखायनो बांसिन मानसिफ्रानो जोंनिथिं बिदिनो न' खाथियाव फख्रि बानायनाय बिदिनो फुख्रिफोराव ना हेगारनाय जेब्ला गोसो जायो अब्ला हमनानै जानाय इदि खालामो आरो।
औ
ओ बांसिन मानसिफोरानो न'आव जाया नाखौ ओमफ्राय बिदिनो ना मोनला नालाय बिदिनो ओ बाजारफोराव एबा बहाबा सान खुलिनानै ना दाननानै फानो आरो
औ बेफोर दाननायखौसो जायो नामा नोंथांमोननिजों?
औ माने मानो बेखौ जायो होनोब्ला दा एसे एनै बे नास्राय ना बोथिया ना फिथिख्रि एबा नाथुरफोर बिदि मोनब्ला एसेयावनो दामा एसे बाराना?
औ।
मा होनोब्ला फवासेफोरावनो बिदिनो एक्स' बिदिनो आसि बिदि दाम थाङा बिनिखायनो बांसिन मानसिफोरानो बिदि दाननायखौ जायो आरो।
औ ओरिनो हमनानै मोना नामा नोंथांमोननिजों?
हमना नैथ' ओ मोनो माने जायगा जायगा नायनानै मोनो। खिन्थु' सिगांहाय जेब्ला दुब्लिफोराव ट्रेक्टर हाल हाल एवबोला एबा मोसौजों हालेवबोला मोनोमोन नाथाय ओ बिदिनो ओम बे मुलि सारनाय बि माबाजों ओ दाने नाफोरा गोमालांजोबबाय आरो
ओं दा बिदि ना हमग्रा जाम्फैफोर गैया नामा नोंथांमोननिजों
जाम्फै दङ दंनाया
औ
दा नोंथांमोननिथिं मा मा ना मोनो?
जोंनाथिंथ' बिदिनो मोनो नास्राय बालाख'वा बोथिया ओमफ्रायहायो मा होनो ओ एलेंगा बा खान्थासि बिदि
औ
दङ ना नाया ओमफ्रायहायो थुरि ओमफ्राय बामि ओ फिथिख्रि ओमफ्राय हायो सलथ'खा
औ
ओ बिराद गोबाङैनो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि मोनो आरो ना जेनेबा गुदनायावहाय जों गुरनाय ख खौ नायोबा जोंनाथिं बै जे ओ नाथुर खौनो बांसिन मोनो आरोना नाथुर ओमफ्राय जुदि दैया देरदोंबा दैजिं जिङावहाय गुरोबा बिदिनो फिथिख्रि बेफोरखौ मोनो आरोना नोंथां औ ओमफाय बिदिनो साम' मा माबो मोनो जोंनाथिं गुबुन गुबुन रोखोमनि औ जुदि नोंथाङा बि जे माबा दै गिदिराव थाङोबा माने बेवहाय बे जे आयसा सा गोनां नाया बेबादिखौ स्र' स्र' आराम मोनगोन आरोना ओमफायहायो जुदि बे ओ दैमा बा दं दंग' बा जाम्फै बिदि फिसा फिसायाव नोंथाङा गुरोबा ना फिसा फिसा बिदिनो मोनगोन आरो ना। बै जे बालाफोर जाग्रा नाया बेफोरखौ मोनलाबायो आरोना।
दा नोंथांमोननिजोंहाय ना हमबोला मा मा बिदि बुस्थु बाहायो खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंनाथिंथ' बिदिनो ना हमग्रा बिदिनो जेरावबा ओरैनो हमनायाव जोंना जों जे जेखौबो बाहा हायो माने सारनानै जे जेजों सारो ओमफ्रार हाय बियो बिनि अनगायैहाय जोंना जोंहाय ओ लाफिबो बाहायो जोंनाथिं माने बै जे जेखौनो माने दै गिदिराव माबाग्रा आरोना दैया थाब थाब गलांनायनि आरोना मुस्रिखौथ' जों दै गेदेरावहाय सानो हाया नालाय बेखायनो गुदुं गुवार गुवार बेखौ जों लाफि होनो आरोना बेखौ सायो। आरो दैया जु जुदि दंग' बा जाम्फैया फिसा बा जोङो बेयावहाय मुस्रिफोरखौ बाहायो आरोना।
औ।
ओमफ्राय बिनि अनगायै जोङो दुब्लि बारियाव बै जे दै गारहरनाय दै गोलैलांनायावहाय सानो जाहैबाय जोङो बाहाय खखा बाहायो आरो बिदिनो नाफोरा दैया जुदि रानोबा जोङो बेवहाय ओ जेन'बा दा दैया थिदन रानोबाथ' नायाहाय दावखोयो नालाय आरो माब्लाबा नामायोबो दावख होलाय नामायलाय बिसोरो गेलेयोना बिदियाव सानो थाखाय जोङो सेनखौ बाहायो आरो ना। ओमफ्रायहायो बेनि अनगायैबो जोङो माने ओ जेखाइ बाहायो। बिदिनो आरो औ। बेफोरखौथ' जों जोंनि आबौ आबैयानो माने बाहायो एबा जाय गोरों बिसोरो बांसिन बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना।
बिदिनो नोंथांमोननिथिं ओ बिदिनो ना फिसिग्रा जायगा बा फिसिनायफोर दंना गैया?
जोंनिजों ना फिसिग्रा जायगा होनबोला फख्रियानो बांसिन फख्रि दङ बहाबा बिदि दै बोहैग्रा दंग'फोर दङ दं नालाय बिनो खिन्थु बे फुख्रियानो बांसिन आरो।
ओरैनो फख्रिनि नाखौथ' फानहरनो बिसोरो बिजनेसनि थाखायसो बानायदों न'?
औ औ औ। दा ओम नोंथांमोननिथिं बिदि दैसा दैसा ओ बिदिनो दंग'फोर दङ नामा?
औ दङ नोंथां जोंनाथिं बिराद दंग'बो दं दैसाबो दं माने जोबनानै थाङा आरो ना। माने ना हमनो थाखाय गोबां जायगाफोर दं आरो। औ गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो ना जेनेबा